खोनादों ना?
औ खोनादों दे।
हेलौ।
औ खोनादों दे।
हेलौ
खोनायाखै नामा? खोनादों ना?
हेलौ
औ आं खोनाबाय थादों नोंथांनिखो।
औ आंनियाव माने नोंथांनि आवाजा फैयाखैमोन।
दा खोनाबायना?
ओ खोनाबाय दा नोंथांनि गुबै आयदाखौनो थोंजोङै आंनो खोन्थाग्रोदो नामा?
औ ओ जोंनि ओ बर' सुबुंफोराहाय माबायदियै ओ मा मा फालांगि खालामनानैहाय बेफोरनि मुलाम्फाजों जों माबायदि मा-माबोरै न'खर ओ सुंथानो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ इसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
अ फालांगि जोबोद मोजां माने जोंहा न'खर माने न'खर सालायनो थाखाय मोनसे जोंहा रांखावरिनि गोनांथि जायो। रां खान्थिनि माने गासिबो मुवाखौनो जों न'खरावहाय गायनानै फोनानै आबाद मावनानै मोनजाजोबा बा न'आव बानायनानै लानो हाजोबा दा थिग बैफोरबायदि माने गोनां जानाय मुवा बेसादखौ जोङो माने जाय जोंनाव न'खराव गैया। बैफोर मुवा बेसादखौ जों माने गुबुननिफ्रायबो लाबोनानै जों गावनि न'खरखौ सुफुंनो गोनां जायो नङा होमबा? खोनादों ना
औ खोनादों।
औ दा ओमफ्रायहाय बैफोर मुवा बेसादखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा आथिखालनि मुगायावहाय बायनाय मोनसे नियम फैबाय। आरो गोदोनि दिनावहाय माने बिबार बायदिखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा रांनि गोनांथि गैयामोन।
गोदोहाय जोङो मा खालामोमोन माने सोलायनाय सिस्टेम दङो जायखौ इंलिसाव बार्टार सिस थिम अ नोंथाङा मिथियोना?
औ औ
खोनादोंना औ माने ओरैबायदिमोन बे नियमा जोब जेनेबा आंनावहाय मोनसे जेनेबा गोरलै बिदिन्थि हिसाबै आंनावहाय लाव फिथाइ दं नोंथांनियाव जोगोनार फिथाइ दं आंनि न'खरनि सुबुङा लाव जानो लुबैदों। नोंथांनिया जोगोनार जानो लुबैदों अब्ला मा खालामोमोन बे लावजों जोगोनारजों सोलाय लायोमोन आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ बेबायदिनो आरो जेनेबा बोरमाजों बा मालाबा मोसौफोरजोंनो सोलायलायनाय मोनसे नियम दंमोन आरो। माने बे समावहाय जोंहा रांखान्थि होननायनि मोनसे गोनांथि गैयामोन बै समावहाय माने जोंनाव न'आव थानाय बेसादफोरखौनो बे न'निफ्राय बै न'सिम सोलायलायनाय बेबायदि हुदा दंमोन आरो दाना नाथाय समजों सोलायनायलाय जोंहा दा बेबायदि हुदाया गैला दा माने बयनिबो माने खायफानि न'खराव बिफोरबायदि जेबो गैला नालाय बिसोरो माजों सोलायनो दा आंजोंहायसो माने बुस्थुफोरखौ बायनानै लाबोनसै आरोना जायनो रांनि गोनांथि बेनो रां होबाय। माने रां होनानैसो जों गुबुननि बेसादखौ मोनबोसै आरो। थिग बेबायदिनो जोंनि बर' समाजावहाय माने फालांगिया ओरैबायदि सोलिबोदों। माने जोङो न'खरफोरावहाय माइथ' आबाद मावो दा बै माइ आबादफोरखौहाय मावनानै न'आव जानो या बोसोरसेयाव बेसेबां थाङो बेखौ माने गावबा गाव न'खरावहाय एसेबाबोम आइदिया दङसै जेनेबा बोसोरसेयाव बिस मनखौ जायो आमफ्राय न'खरावहाय जोंहा माइखौ गायनानै मोनो बाजि मन अब्ला बेहाय माने थामजि मनखौहाय माने हाथायाव फानो आरोना नोंथां
औ औ
माने बिदिनो सा बेखौ खिन सेनो फाना जोंनि बर' न'खरफोराव ओरैबायदि खालामो माने जेब्लाहाय जोंनाव न'खराव गोनां बेसाद बायनो गोनां दङ अब्ला जोङो बाख्रिनिफ्राय ब्लाबा महनसे माब्लाबा महननै लांनानै फानहैयो आरोना नोंथां बेबायदि खालामनानै जों माने बर'फोरा रांखौहाय खामायनानै लादों आरो। आरो बेबायदिनो माने गुबुन गुबुन समावहाय गुबुन गुबुन आबाद मावनायखौ फानहैयो जेरै जाय सबाय फाथोनिफ्राय ओंखारनाय दिरुं आरैजाय दालि बिफोरखौ माने बिदिनो सिजेनाव मोननाय आबादफोरखौहाय हाथायाव लांनानै फानहैनानै माने जोङो एसे रां आरजियो आरोना नोंथां आरो जोंहा ओरैजाय फिसा फिसा फालांगि खालामनाय होनोब्ला बर' आइजोफोरा जोंहा रोंसोयो आरो ना खाथिनि मैगं न'निफ्राय एसे न' खाथियाव थानाय जोंहा ओरैजाय थास' बि थ'राइ थास' बिबार दिंखिया मानिमुनिखौ खानानैबो माने जोंनि बर' आइजोफ्रा थाइसे थाइनै हाथायाव लां नानै फानहैनानै रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। बेबायदिनो माने बर'फोरनिया बेबायदि फालांगिखौ खालामबोदों आरो ना नोंथां
औ
दा समजों सोलायनायलाय जोंनि सुबुङाबो गुबुनफोरबायदि फालांगि खालामनो
माने गुबुनफोरनि बायदि फालांगि खालामनो आखायाव लाबाय दा गोबां मानसियानो खायफाया साहा गला खायफाया बिदिनो ओंखामनि हटेल आरो खायफाया बिदिनो माने जिनि दखान जिनि गला आरो खायफाया बिदिनो माने बिउटि पार्लार माने हिनजावसाफोरा देलायनो खुब रोंसोयो नालाय बिसोरो माने बिउटि पार्लार खुलिनानै मोनसे बिजनेस खालामनानै गाव गावनि जिउखौबो दानायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां माने बेबायदिनो जोंनि बर'नि गेजेरावबो दा फालांगि खालामनाय हुदाया बांबोबाय माने गोदोहाय एसे खममोन दा गुबुनफोरनि बायदि गोजानावहाय बेसाद लायनानै जों खा न खाथिनि हाथायाव लकेलाव फानफैनाय आरो जोंनियावहाय थानाय एभेलेबल माने गोबां थानाय बुस्थुखौ गुबुन हाथाइयाव लांनानै फानहैनाय बेफोरखौहाय माने जोंनि बर' समाजनिफ्रायबो गोबां रोंबाय आरोना नोंथां नोंथाङा खोनादोंना आंनि होननायखौ
औ खोनादों दे
औ माने बेबायदियैनो दा जोंनि बर' समाजावबो फालांगिया हाबबाय आरो रोंबोबाय आरोना नोंथां बेबायदिनो दा सोलिगासिनो दं जोंनियाव आरो इयुनावहाय बिनिफ्राय साबसिनैबो फालांगि खालामगोन रोंगोन होननानै आं मिजिंथियो जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरखौ माने जाहाथे गुबुन हादरावबो थांनानै फालांगि खालामहैनाय जोंनिफ्राय लांनानै फानहैनाय रां आरजिनाय बिसिनिफ्राय लाबोनानै जोनाव गोनां जानाय खौ फानफैनाय बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन खालामनो रोंलांगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना नोंथां दा अब्ला नोंथाङा बो एसे माने फालांगिनि सोमोन्दै नोंथांनि मोन्दांथिखौ आंनो एसे बिजिरना होदो नामा नोंथां
औ औ औ नोंथाङा बुंलानायाबो थारैनो सैथो औ
फिसा फिसा खोनायो नोंनिखौ दे बुंनायसाय औ औ दे बुंनायसाय
औ औ बिदिनो नोंथाङा बुंलांनायाबो थारैनो सैथो बिदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन आदबजोंहाय फालांगि खालामनानै जायो जोंनि सुबुंफोराहाय बिदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरनि फालांगि होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' आइजोफोरा आथिखालाव जोंनि फालांगियाव जोबोर जौगानाय खौ जों नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां
औ
औ बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जेरै मैगं थाइगंनि फालांगि जोंनि बर' आइजोफोरा बायदि रोखोमनि जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलि हारिनो मैगंफोरखौहाय जेरै जारि बिलाइ बिदिनो मानि मुनि खिफि बेन्दों बायदिफोरखौहाय खाबथिंलाबायनानै बिदिनो नोगोरफोरावबो जोङो फानहैनायखौ नुनो मोनो सहरफोरावबो आरो जोङो बिदिनो हाथाय बाजाराव बेफोरखौ फानहैनानै जोङो थाइसे थाइनैब्लाबो जोङो एसेब्लाबो रां खामायनायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय आरो बेनि अनगायैबो गेदेर गेदेर फालांगिफोरबो खालामनाय नुनो मोनो जेरै बै आथिखालावथ' जोंहा बिदिनो जि जोंनि बर' आइजोफोरनि दख'ना बायदि आर'नाइफोराथ' गोबां बेसेन गोसा बेसेन गोसानि समायना रमायना जिफोर दिहुननानै बेफोरनि उइबिं खुलिनाय आरो गेदेर गेदेर दारिमिन बायदिफोरबो जोङो खुलिनायखौ नुनो मोनसै आथिखालाव गो बिदिनो गोबां गेदेर गेदेर फालांगि मावनाय जोङो नुनो मोनबाय आथिखालावहाय जोङो बेफोर फालांगियावहाय जोङो जोबोर जौगाबोनायखौहाय जोङो नुनो मोनबाय आरो जोंनि बर' आइजोफोरा न'खर न'खर गावसोरनि बेसे गोसा समखौ ओरैनो बारहोआलासिनो दाउ अमा बायदि फिसि सिनानैबो जोङो बेफोरखौहाय फाननानैहाय जोङो गोबां रां खामायनायखौहाय जोङो नुनो मोनो बिदिनो गावसोरनि न'खरखौहाय बायदि नांगौ जानायावहाय दाउ अमा बायदिफोरखौ फिसिनानै नांगौ जानाय समाव फाननानै बेफोरखौहाय गावसोरनि नांगौखौ सुफुंनानै लानायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो। खोनादोंं ना?
औ खोनादों आं नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना सावरायलायनाया समा एसे गोबावबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौ आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथोनोसै
औ दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आंनो बे खिनि समखौ आंजों सावरायनानै सम बारहो हरनायनि थाखाय औ
औ गोजोन्थों